खोनादों
ओ नोंथाङा मा खालामदों
ओ ओरैनो दङ
अब्ला नोंथांजों बर'नि दानाय लुनाय खान्थि आरो गान्नाय जोमनायनि सायाव सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङानो फोरमायलांग्रोदो नामा
अ दानाय लुनाय ओ सिगाङावनो दानाय लुनायनि बागै बुंनोसै आङो
औ नोंथां
दानाय लुनाय होनबाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हिन्जावफोरा दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखाथारमोन
औ
दा बर' फोरनि दानाय लुनायनि खोथा सावरायनो गोनां जायोब्ला सिगाङावनो जोङो ओ आसागि बैसागिनि खोथाखौ रायखांनांथारगौ गोनां जायो ओ जाय बिब बिनानाव सानैयानो ओरैबायदि आखा फाखा मोनदि इसान सालियाव जि दाफुबाय थानाय समावनो गावसोरनि खर' साजों दाउ बिलाङोब्लानो बेखौनो आगर महरै जियाव एरखांनो हायोमोन
औ
बेबादिनो बर' हिनजावनि जि दानाय आदब एबा गियाना जों जोबोर बाखनायथाव ओ बर' समाजाव हिन्जावसाफोरखौ जि दाहोनाय खामानिनि थाखाय आलादायै ओ उन्दैनिफ्रायनो फोरोंथाइ होनाय जायोमोन जायनि थाखायनो बिसोरो उन्दै समनिफ्रायनो जि दायनायनि सोलोंथाइखौ मोननानै ओ जि दानाय हाबायाव रोंखा राखा जानानै समायना समायना जि दानो रोङो ओ उन्दै स हिन्जावसाफोरखौ गिबियाव सुदामनि जि दानायजों जि दानो सोलोंजेन्नाय जायोमोन ओ बे सुदाम दानानैनो बिसोरो मोनसे समाव हिसानसालिनि गिदिर गिदिर जिखौबो दाहैनो हानायमोन मानोना बर' हारियाव ओ जि दानो रोङै हाबा हुखा रोङिखौ आवलुरि होननानै बुंनाय जायोमोन आरो बर'आव जोङो जि दानो रोङैखौ आखुसि होननानैबो बुंनाय जायो
औ
ओ दा बेनिखायनो बे आव लुरि होनजानायनिफ्राय बिमाफोरा फिसाजोफोरखौ जानगार जाहोनो थाखाय ओ जि दानो फोरोंनानै रोंखा राखा खालामना लानाय जायोमोन
औ
बर' समाजाव जि दानो रोङै हिनजावफोरखौ गोदो रावबो हाबा खालाम नानै लाङामोन बेखायनो बिमाफोरा फिसाजोफोरखौ बिलाइनो थाखाय गुबुन खामानि फोरोंनायनि सिगां जि दानाय खामानिखौ फोरोंग्रोनानै होनाय जायोमोन जाहाथे गावनि फिसाजोखौ बिलाइनायाव जेबो उसुबिदा नुजाथिया
औ
बर' समाजनि ओ दोंसे बाथ्रा फाव दङ बे जि दानायखौ लानानैनो ओ जेरै बोसोर से माइ जायैखौ दागाब हिनजाव हाबा रोङैखौ गाब होननाय बेनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनोदि बर'फोरा गावनि जिउआव हाबा हुखानि लोगोसे जि दानो रोंनायखौ गोनांथि होसिनो
औ
दा मिथिंगानि फिसा बर'फोरा मिथिंगानि बिखायावनो गोजोमनानै थानायनि थाखाय जानांगौ मिथिंगानि बिबार बिलाइ हाग्रा बंग्रा दावमा दाउसा जिब जुनारफोरखौ गावसोरनि जियाव बायदिसिना बायदि मैया खुन्दुंजों समायफ्ले होनानै आगर एरखांनानै लायोमोन ओ बेफोर माखासे आगर फोरा जाबाय जेरै दिंखिया आगर हाजो आगर लाव बेगर आगर मुफुर आफा बैग्रि बिबार गंगार थाइसिब फारौ मेगन दावराइ मोख्रेब सिमलि बिबार मखर दमा जोरेमा आगर गुदाम आगर आनारखुलि आगर बैरागि आगर मेडेल आगर लाइ आगर ओमफ्राय खेर' आगर आरो गोबां आगरफोरानो बर बर'नि जियाव जायगा मोननाय ओ दा बेबादिनो बर' हिनजावफोरनि गाननाय जिखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो दा अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना
औ
ओ अग्रं दख'नाखौ ओ कामरुप जिल्ला बा बेबादिनो गुबुन बर' गामियाव बांसिनै गाननायखौ नुनो मोनो ओ गोदो गोदायनि फ्रायनो बर' आइजोफोरा दख दखनाखौनो गानबोदों दा बे दखनाखौ जों मोननै बाहागोआव मोननाय जायो जेरै अग्रं दखना आरो लांगा दखना
औ
ओ आथिखालाव अग्रं दख'नाखौ बोखावजायै कामरुप जिल्लायाव बांसिनै गाननायखौ नुनो मोनो ओ बिनिफ्राय फारसिथिं लांगा दख'नाखौ सोनाब ओनसोलनि बर'फोरा बांसिनै गाननायखौ नुनो मोनो दा बेबायदिनो फुजा हाबा मेला बा फोरबो बिदियाव बांसिनैनो जों लांगा दख'नायखौ गाननायखौ नुनो मोनो बेबादिनो हौवाफोरनि गान्नाय जोमनायनि बाथ्रा बुङोब्ला जों गामसायानो गाहाय बर' बर' हौवासाफोरा गोदो गोदाय गामसाखौ नो गानबोदोंमोन आथिखालावबो गाननायखौ नुनो मोनो नाथाय आथि खालाव समजों लोगोसे गोबां सोलायनाय फैनाय जायनि थाखाय ओ बर' हौवासाफोराबो खायसे खायसे गामसाखौ गोबाङानो गानला नाथाय हाबा हुखाबा बायदि फोरबोफोराव गामसा गाननायखौ नुनो मोनो गोदो गोदाय गामसाखौबो ओ लिनथि थेबनानै गानोमोन नाथाय आथिखालाव न'आव थानाय समाव लिंथिथेबनानै गाननायखौ नुनो मोना दा नोंथाङाबो बे बर'फोरनि जा दानाय लुनाय एबा गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ
नोंथाङानो सावरायलांखानाय बायदि दानाय लुनाया बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गाहाय हारिमु बायदिबो ओ बर' आइजोफोरा दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखाखा गोदोनिफ्रायनो आरो बिसोरो गावनि फिसाफोरखौबो उन्दैनिफ्रायनो दानाय लुनाय फोरोंबोखायो मानोना बर' समाजाव मावनाय दांनायनिफ्राय गाहायै जि दानायखौनो गाहाय होननानै साननानै लायोमोन आरो जि दानो रोङै हिनजाव फोरखौ आवलुरि होनना सानोमोन आरो हाबा हरनो थाखाय बिमा बिफाया जोबोद गोब्राब जायोमोन बेनिखायनो बिमाफोरा फिसाजोफोरखौ जि दानायाव फोरोङोमोन ओ जि दा दानाय लुनाय सावरायनो थाङोब्ला जों खुन्दुं लुनायखौबो बुंनो नांगोन खुन्दुं लुनायाव ओ बर'फोरा सिगाङावनो खुन्दुं थुननाय बिथिङाव जोबोद रोंखा राखाखा बिसोरो हारिमु बायदियै गोदोनि खान्थिफोरखौ लानानै खुन्दुंखौ थुनबोदों ओ बर'फोरनि खुन्दुं थुननाय खान्थिया गोजामब्लाबो जोबोद ओंथि गोनां गिबियावनो फिथोबफोरखौ मोजाङै रुनानै गुसु जानो थाखाय होनांगौ बेनि उनाव फिथोब फोरखौ मोनसे गिलिर मुवाजों होसिनानै दोननांगौ बेबायदि खालामोब्ला फिथोबफोरा नि दैफोरा ओंखारलाङो आरो फिथोबफोरा दाब्ले जायो। ओ बेबायदिनो दोननायनि उनाव ओ द' स्नि सानसोनि उनावहाय फिथोबफोरखौ मोजाङै सुनानै खुन्दुं थुननाय जायो।
औ
खुन्दुं थुननायनि थाखाय सरासनस्रायै थावख्रि फिथोब गन ओ दमा दै लाग्रा खुरै आरो समफ्ला बेफोरखौ बर' आइजोफोरा गावनो गावनो गाव न'आव बानायनानै लायो ओ थावख्रिफोरखौ बानायनो थाखाय ओ मोनसेनि दुलुर महर लानानै बेयाव गेजेर बाहागोआव दुलुर महरनि मोनसे खुन्दुं गुदुं सुफ्लुंनांगौ बेनिफ्राय सेफ फुटनि मोनसे औवानि गन दाननानै सोना होनाय जायो। ओ गुबुन मोनसे गोनां बेसादा जाबाय ओ फिथोब गन बेखौबो द बेनिफ्राय गोलाव आरो आदा फ्रामनि दुलुर औवाजों बानायनाय मोनसे गन फारसेथिं इख्रा दंफांनिफ्राय बानायनाय समफ्लायाबो जोबोद गोनां खुन्दुं मोननाय समाव फिथोब गनाव फारनै खर'आवबो फिथोब सोनानै लानाय जायो आरो आखाय जों बोख्रे बोख्रे खुन्दुं दिहुननानै फारसे आखाइजों आरो थावख्रिखौ फिदिंनानै खुन्दुंखौ थुननाय जायो ओ बेबायदिनो बर'फोरा खुन्दुंखौ ओ थुनो बेनिफ्राय जोङो आगर आखाइनि बेलायाव दिंखिया आगर होनोब्ला औ दिंखिया गोजामसिन बिफां ओ बेखौबो बर'फोर आइजोफोरा गावसोर बारियाव मोननाय मैगंखौबो लानानै आगर ए रनो बावाखै दिंखियानि जेरै बिफाङा गोथों थायो थोंगोर बेबायदिनो समायनायै बिसोरो दिंखिया आगरखौ एरखांनाय जादों बेनिफ्राय जोंहा खामब्रैेंखा आगरबो मोनो खामब्रेंखाया गथायै आरो हानानै साखा साखा महर जानायखौबो बिसोरो समायनायै आगर एरखाङो बेनिफ्राय जोंहा मानसिनि आगरबो मोननो थाङो ओ जेरै दाउखि आगर बेखौ सासे सिख्लाया आगर एरदोंमोन जायनि मुङा दाउखिमोन बेनि मुंजोंनो दाउखि आगरखौ मुं दोननाय जादों। बेदिनो मकरदमा आगर बियो जोबोद गोब्राब नाथाय बियो जोबोद समायनाबो बेयो सिगां बेखौ बर' आइजोफोरा बयबो सोलोंथारोमोन बेनि फ्राय गाननाय जोमनायाव जोंहा हौवाफोरनि आरो हिनजावफोरनि मोनो बे हिनजाव फोरनियाव दख'ना लांगा आरो अग्रं ओ बेनिफ्राय हौवा फोरनियाव गामसा गस्ला आरो हिनजाव आरो हौवाफोर जमायै लानो हानाय बायदि आर'नाइ सिमासि सि फालि बेफोरखौबो मोननो हायो ओ दखनायाव जोंहा दख'ना थावसि होननानै बुङोब्ला बर' आइजोफोरा हाबायाव गाननाय जायो दख'ना थावसिखौ बेनिफ्राय गोबां आगरनि दखनाबो मुंनि दखनाबो मोननाय जायो जेरै आगर गुबै बेनिफ्राय माथा बायदि बायदि आरो ओ दख'नानिखौ जोङो बांसिनानो ओ नों बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ दोन्थ'नो हासिगोन नामा नोंथां
औ जागोन दे बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां